हेल' नोंथां।
औ नोंथां। औ।
नोंथाङा दासान्दि सम दङब्ला आंजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जोङो जोंनि मागो फोरबोनि सोमोन्दै। बे मागो फोरबोखौहाय जोंनि बर'फोरा माबायदि खुंलाङो बेनि सोमोन्दै। सावरायनोसै नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिनानै होग्रोनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां थिग बेबायदिनो म
औ। हेल' नोंथां।